हेल' औ गोजोन बेलासि सम नोंथांनिसिम
औ औ औ गोजोन बेलासि सम नोंथांनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय
औ नोंथाङा दाहाय फ्रि ना
औ औ औ आं दङ ओरैनो जिरायनानै दङ
नोंथां नोंथांजों दसे सम रायज्लायनो सम होनो हागोन नामा नोंथाङा
औ हागोन हागोन थारैनो हागोन
औ नोंथां दा जोंनि दा जौ सावनाय जौ सावनायनि खान्थि बा जौ सावनायनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
थारैनो मोजां सोंथि जोंहा जोंनि बर' हारिमुआव जौ सावनाय बिखान्थि एबा आदब खायदाखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो नुबोगासिनो दङ नङा होमबा नोंथां जौ खावनाय जा जौ खावनाय आदब खायदाफोरखौ
औ
बे रोखोमैनो जोंहा खोनादोंना नोंथाङा औ औ थिग बे रोखोमैनो जोंहा जौ सावनाय होनोब्ला जोङो बर'नि आगु आबै मोननि समनि निफ्रायनो जों सोलिबोनाय थानाय मोनसे आसार खान्थि एबा बर' हारिमुनि नेरसोन महरै एबा बाहागो महरै मिथिनाय जायो नङा होमबा दा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि हारिमुआव जौ संनाय बेखान्थि निसिम
औ नोंथां